हेल आछा नोंथां ना
आं एसे लामा थांजाय जिरायनानै दं र' हब
आसा ओंखाम फोर जाबायना होनोंदां औ ओंख्रिफोर जागोन दा
ओफ्राय आं सबायजों साम' बिफ्राय आरो आफाया मानोमोन बयलार लाबोदोंमोन नालाय एसे बेखौनो एसे लाब्रा खालामना जाबाय आरोना।
आतसा आतसा। बिदिनो ओ नोंहा बबेयाव दङ दा न'आव दङ ना ना ओरैनो बायजोफोराव दं
नोंथां आं एसे लोगोफोरजों बायजोआव फैदों आरोना। एसे दसे मान' बेरायनो
सा सा उम बिदिनो नोंथां मा खौरां
नोंथां आंना खौराङा दं दे गेजेरावनो ।
आछा।
एसे मोजां एसे गाज्रि।
औ औ।
बिदिनो नोंथाङा उम दाफोर मायबाफोर खालामबाय दं नामा।
ओ आं दाथ' स्टादि खालामबाय दं माने दा बि-ए फार्स्टसेमाव फरायगासिनो दं आरोना नोंथां।
आतसा आसा। बिदिनो ओ माबाफोर सरकारि साख्रिफोरनि माबाफोर ए एप्लाइफोर खालामदों नामा नोंथाङा।
औ नोंथां आं एस एस सि आरो पुलिस आरो मा होनो फरेस्टारनि खालामदोंमोन। एस एस सि आ एसे गाज्रि। जानायसै आरोना नोंथां।
आदसा नोंथाङा ओ बे फार्स्ट टाइम ना ना आगोलाव होखांबाय।
नोंथां आं एबारसो फार्स्ट टाइम होदों आरोना नोंथां।
आदसा आतसा दा नोंथाङा ओ फार्स्ट टाइम होननाय हिसाबै ओ ओ बाय बांलाथ' मिथिगौ जानो हानाय एप्लाइफोरनि बागै बा बायदिसिना माबानि थाखाय आं बेखौनो सोंनो सानदोंमोन। माने ओ दा हमना ला ओ पुलिस बा फरेस्टार बा आर्मि बिदिनि ओ एगजाम बा फिजिकेल बिदि माबायदि माबायदि जायो बिदि बेफोरो
नोंथां फिजिकेलफोरालाय एसे गोब्राबैनो जायो आरोना नोंथां। एसे खारनाय बारनायाव एसे टाइमाव सहैनांगौ आरोना नोंथां।
आतसा आतसा।
आरो जेब्ला इन्टारभिउ होनो थांगोन अब्ला हाबनायसै माने हाबनायनि सिगां डकुमेन्टसफोरखौ बिगोरनाय जायो आरोना नोंथां। बिनायनि सिगां आरो आखाइयाव जा खुरि बा जि बुस्थु लाङो बेफोरखौ माने बाहेराव गालांजोबनो होयो आरो माने दोनलांजोबनो होयो आरो ना
आतसासा ए। बि माने ओ जेनेबा ओ सोंनायनि ओ माबाया जा जाहैबाय माने उम टाइमा माबादि थायो बेसेन टाइमाव हाबनांगौ जायो? बिदिखौ सोंदोंमोन आं आरो
दा आर्मिनिखौ माने एस एस सि आथ' आं एस एस सि खौथ' हाबियासै नालाय। आं आर्मिखौसो खनसे मोनदोंमोन ना आं बेखौ बुंनो हागोन आरो ना नोंथां।
औ खोनथा जायो नोंथां।
आर्मिनिया माने पास मिनिटाव माने सल्ल'स' मिटार खारनांगौ आरो ना।
आतसा आतसा। पास मिनिटआव सल्ल' मनिट माबा सल्ल' बेसे सल्लस' मिटार।
औ
आतसा आतसा उम
ओमफ्राय आं
औ बुंलाय दे बुंलाय बुंलाय। र' दे नोंथां बुंलाय
आं माने नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जे नोंथाङा बेसेबांसिम फरायनाय आरो लोगोसे फरायनायजों लोगोसे माने मा मा नाजालागासिनो दं माने जेरै गभर्नमेन्टनि दा जब फैबाय थायो नालाय।
औ
माने आंथ' फरायनाया पि अ पास खालामबाय बेनिफ्राय आं फरायफिननोबो हादिया एसे न'नि प्रब्लेमनि थाखाय दोनथ'नांगौ जाबाय। ओमफाय बिदिनो आङो ओ आतसा बेंक एबा फरेस्टारनि जब ट्राइ खालामबाय उम मानो होमबा आं एबार फार्स्ट टाइम आगोलाव खालामाखै एबार फार्स्ट टाइम ओम फास्त टाइम खालामनाय हिसाबै आं एसे ओ माने प्रेक्टिसफोरखौ हमना मोनदाङाखै आरो ना नोंथां। बिनिफ्राय एसे एक्स पेरेन्स गोनां मानसि नांगौ जादों आंनो ओ बेखौ हमदांनो हानायनि थाखाय। बेनो आरो। ओम
ओमफ्राय आं मोनसे माने फंसे खोथासो सोंनो सानदों मोन।
औ औ सोंजागोन नोंथां।
दा जेनेबा माइ गायनाय दिन नालाय नङा होमबा खिथि बा थि खालामनाय दिन नोंथाङा माने नोंथांमोनहा बेसेबांसिम हा दं आरो गायजोबगोन ना गायजोबाखै दा बर्थमान?
दा नोंथां बिदिथ' माइफोराथ' ओ गुबुनफोरा किसुमान गाय बाय किसुमान गायजोबनाय जायाखै आरोना नोथां। माने ओ कि सुमान हा बुरजा आरो खम थायो नालाय जाय जायफोरना खम दों एबा किसुमान बुरजा थानायफोराबो आगोथिया गायनानै जोबनांगौबो जानो हानाय बिसिना । ओमफ्राय माने
ओ एसे दैनि प्रब्लेम जादोंमोन आमथिसुवानि सिगां सिगां। बेनिफ्राय अखा हाबाय अखा हानानै थारमाने बिदि ओ दैनि आंखाल गैला गैनाया ओमफाय औ। दा बिदिनो गायजोबनो हाबाय आरो आधाफोर माबो हाज बिदिनो गासिबो
ओ हाफ्रामनाय बायदियानो जाजोब्बाय आरो नोंथांबाय मांला दं बिदिनो खैथिया खिलि। एबाब दल्बाइसे दल्बाइनौ बिदि दं आरो
आ
बिदिनो नोंथांमोना गायनायफोर जोब्बाय नामा गायनाय फुनायफोरा?
जोबथ'आखैनो नोंथां जोंहा लोंजाबा एसे दैनि गोब्राब नालाय।
आतसा आतसा।
गायजोब लायाखै एसे गायदों आरो दंबावो। एसे बुरजायैनो।
दे। बिदिनो माने नोंथांमोना गायनाय फुनाय बिदिथ' आ जोबायानो होनना नसानना लानो हायो बानो।
औ औ।
अ दैनि एसे प्रब्लेमनि थाखायसो एसे उसुबिदा जाबाय दं होनब ना।
हेल'।
औ नोंथां हेल'।
ओ खोनादोंना नोंथां
बाय गज ओ नोंथाङा आ दाफोर आ बल सल गेलेयो नामा नोंथाङा
औ नोंथां आं एसे गेलेफ्रामो दे।
आस्सा आस्सा बिदिनो माफोर बल मा खेला गेलेयो नोंथा?
आंलाय नोंथां ओरैनोथ' फुटबल आरो काबादि आरो क्रिकेटखौ। आरो फुटबल माने भलिबलखौ गेलयो। नाथाय आंनि फेभरेटआ जाहैबाय नालाय बेस
नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनाफैाखै एसे मोजां हेल'। खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
आं बुंनो थांदों जे आं खेलाखौ गेलेयो नाथाय आङो काबादि आरो क्रिकेट भलिबल आरो फुटबल गेलेयो नालाय
आतसा
बेफोरनि बिथोराव आङो फुटबलखौ बांसिन मोजां मोनो आरोना नोंथां
आतसा आसा फुटबला नोंनि थाखाय चयस बेस चयस आरो ना नोंथां
औ नोंथां
आदसा आतसा बिदिनो आं फंसे खोथा सोंनो सानदोंमोन नोंथांखौ बल खेलानि बिखयनो
औ नों
माने बर खेलायाव बेसेबां प्लेयार नांगौ आरो मा बायदि मा मायदि पजिसनाव गेलेनांगौ जायो बिदिखौ एसे फोरमायलां ना नोंथाङा हेलौ
ओरैनो जिसे जोन ना गेलेयो हेल' नोंथां औ ओरैनोथ' सल्ल'जोना थायो आरो ना नोंथां
आतसा आतसा
औ ओमफाय आङो आं गलकिपारबो गेलेयो आरो आङो उइनसावबो गेलेयो
आतसा आतसा
आ माने मोन बुंनो थांब्ला मोननै जायगायाव गेलेनाय जायो आरो ना नोंथां
आतसा आतसा
औ
आतसा बिदिनो माने ओ आं सोंनायनि जाहोना जाबाय दि माने औ जोंफोराथ' गेलेना मोनफेराखै माने आंबो सानो गेलेनो बिनिफाय गेलेनोसो हाया आरोना नोंथां बेखायनो सोंनाय जाबाय हेल' हेल'
औ नोंथां
आतसा नोंथां गोजोनथों
आतसा दे नोंथां
उम